हेल' औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ मा खालामदों?
औ दा आं बिदिनो दङ।
औ ओंखाम जाखांबाय ना मोनानि?
औ जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि ओंखाम जानाय जाखोनो
दा ओंख्रियाथ' जोंहा बेनो जाहैबाय मा होनो भिन्दि आलु
अ अब्ला नोंथाङा फ्रिबा हेल' फ्रिदा नोंथाङा ना औ मानो मोननै मोननैसो टपिक लानानै रायज्लायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो दायो
औ-औ-औ
ओ टपिकआनो जाहैबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागैनो एसे रायज्लायनोसै आरो बेथ' जोंहा सोलोंथाइ होननानै आं बुङोब्लाथ' मिथिखायो नङा होमबा। ओ जोंहा दानि जे ओ जुगखौनो होननांसिगोन दानि जि थासारि बे समावथ' जोंहा सोलोंथाइ नङाबा जेबो जाखाला नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ।
औ सोलोंथाइयानो जोंना ओ गुदि खबर होनांगोन सिगाङावनो जोङो सोलोंथाइ बिनि उनावसो गुबुन-गुबुन खामानियाबो जालाङोना नोंथां।
औ
ससेयावनो नोंथां सों ओ सावरायनो नागिरनाय बेनोदि जे सासे गथ'नो जेनेबा आबुङै जेनेबा ओ सोलोंथाइ मोजां बिथिङाव नोङो सोलोंथाइ होलांनो थाखाय जेनेबा सासे रोंखा-राखा खालामनो थाखायनो माने सासे गथ'खौ बिदि रोंखा राखा खालामलांनो थाखा य ओमफ्राय ओ बिमा-बिफानि बिफ'आव जेनेबा माबायदि जानांगोन जेनेबा बिसोरनि जोथोनफोरा माबायदि जानांगोन बेफोर
अ नोंथां मा होनो सोलोंथाइ बुङोब्ला जोंनि सुबुंफोरा लानांगौआ जोोबद गोनांथार आरो जोंनि गथ' गथथाय थाइनि नोजोरथिं नायोब्ला जोंनि गथ'नो गोदोनिफ्राय सोलोंथाइखौ मोजाङै होनांगोन एबा सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय सासे
माने गथ' मानसिखौ द' बोसोरनिफ्राय थिसननाय जायो फरायसालिनि मोनसे खान्थि गोनां सोलोंथायाव
जाय जों खान्थि गोनां आरो खान्थि गैयि सोलोंथाइखौ लानो मोनो जाय जों खान्थि गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला जों आब्रुथि गोनां एबा फरायसालि जों फरायसालियाव जों आुथि गोनाङै सोलोंनांगौ जाय जोङो मोनसे दिडिसिप्लिन एबा जोङो गाननाय जोमनाय बेफोरजों जों थांनांगौ एबा मोनसे फरायसालिनि आब्रुथिखौ मनो सोलिनांगौ नोंथां जों खान्थि गैयि बुङोब्ला जों फरायसालिनि अनगायै सोलोंनाय एबा जोंनि फरायसालिनि गुबुन गुबुन नि अनगायैबो एबा जोंनि समाजाव मोननाय एबा न'आव मोननाय जेरै जों खान्थि गैयै बुंोंब्ला जों टिभिनिफ्राय मोननाय मबाइलनिफ्राय मोननाय बिदिनो निउस पेपार मोननाय आरो रादाब एबा गुबुन गुबुननिफ्राय जों मोननो हायो जेरै जों मा होनो खाथि गैयै सोलोंथाइखौ जों सोलोंनो हायो नोंथां। जों सासे गथ'खौ गुबुन गुबुन रोखोमै जों सोलोंनो मा होनो बिथिङाव बाहागो लाहोनांगोन जेरै जों बि सासे गथ'खौ रखान्थि गोनां सोलोंथायाइयाव सोोग्रनांगोन जों बेखौ फरायसालि एबा बुंहनाय जायो। जायनि जााहोनाव जों गोबां रोखोमनि मोननो सोलोंथाइखौ मोननो हायो। जोङो गथ' सासेखौ बुंनो हायोदि सासे मानसिखौ जोङो सोलोंथाइ लालायनानि सिगां बेनिफ्राय जों सासे सुबुंखौ गोग्गो मोदोम गोग्गो सोलेर एबा गोग्गो मा होनो देहा थानांगोन जाय जोङो सासे सुबुंखौ सोलोंथाइ लाहोनायाव जेबो जेंना जेसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जाहोआ जों बुंनो हायोदि सासे गथ'खौहायो बिदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लाबोनो हायो जाय जोंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुं मा होनो सुबुंफोरा मा होनो सरकारि स्कुल एबा प्राइभेट स्कुलाव सोनाय जायो जोङो मोनसे सोलोंथायाइखौ लहोनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो बुङो सरकारि स्कुलाव बांसिन मा होनो फोरोंनाय जाया एबा गड गैयै सोलोंनाय फोरोंनाय एबा सरकारि स्कुलाव बिदिनो बर' मिडियामाव सोआ बांसिन इंलिस मिडियामाव सोनाय जायो
नाथाय जोंनि बुजिनायाव मोन नाथाय जोंनि माखासे फरायसालिखौबो जों दा आथिखालाव सिफायनानै लानाय जादों एबा गाव गावनि गामिनि फरायसालियावनो फरायसालिनि थाखानायखौनो गोमालांहोनो हमगासिनो दङ जायनि जाउनाव फरायसाफ्रा खम जालांनो हमदों एबा फरायसालिनि गथ' दा बे फरायसालियाव हाबैनि जाउोनाव माखासे गोजौनि अर्दार मथेयै मा होनो बे फरायसालिखौ सिफायनायनि मोनसे मा होनो खौरां फैदों जायनि जाहोनाव गोबां मा होनो गथ'फोरनि बिमा एबा बिफाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ मोनोैनि हिन जाावनाव बुजिस'नो हाया जाय गथ'फोरखौ मा होनो इंराजि मिडियाम स्कुलाव सोनाय जायखौ नुनो मोनो जाय सुबुङा जों मिथिनो हायोदि सासे गथ'आ मोनसे गावनि बर' बिजों एबा गावनि रावजों सोलोंनो मोनाबा एबा बुजिनो मोनाबा सासे सुबुङा मा होनो इंलिस मिडियामाव सोनानै बुजिनो हाया एबा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौनो मोजां बुजियियाव बिसोरो माखासे सोलोंथाइखौ गोबोयै मोननो हाया नोंथां जाय जोंनि माखासे माखासे सुबुंफ्रा बुंनो हायो जों माखासे जों नुबोनो मोननाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सासे सुबुं मानो बर' सुबुं एबा गाव गावनि मा होनो रावजों सोलोंनाय बायदि जाया एबा गाव गावनि बिमानि राव एबा बेफोरबायदि रावजों मा होनो फरायसालि एबा बर' फरायसालियाव सोनानै फोरोंनानै गोबां रोखोमनि सोलोंथ फेथाइखौ मोननो हायो जाय बुजिजोबलाङो उन्दैनिफ्रायनो जाय जों माखासे मा होनो बुजिनो हायो गथ'फ्रा बेफोरखौ जों मिथिंनिफ्राय जों नुनो मोनो गोबां गथ'फोरखौनो नाथाय आथिखाल सथिखलाव बेनिखौ बुजिनो हायाफामा एबा बुजिनो हायियाव गोबां रोखोमनि गथ'फोरखौनो प्राइभेट स्कुल एबा इंराजि मिडियामाव सोननायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनिन जाय नोंथांमोननि ओनोल ओनसोलथिंबो बेफोरबायदिखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा
ए औ नोंथां बेफोरो दा सान्दिै माने खमावनानै जाखा दं आरो ाय जा गभमेन्ट स्कुल नङा होनबा ए सिक्सनफोराव बेफोराव माने जोंहा नांगौ बायदि टिचार गैया नङा होनबा
औ न
जायनि जाहोनाव गोबां टुडेन्टास माने ओ टिचारफोरा माने सासे गामल' हरो नालाय माने बेयाव माने दा बि सोलोंथाइ होनांगौ सोलोंथाइ होनो हाया। बेनि जाहोन माने गथ'आ जाबायदि रोंनांगौ बेबायदि रोङा आरो बेनि थाखायनो माने ओ बे फरायसा माने साखायाव थाबाबो माने गावनि फिसाफोरखौ माने फरायसालियाव थायालासिनो गुबुन माने प्राइभेट गावारि फोरसनांगौ सोहरनाय जायो आरो माने
औ
औ जायनि जाहोनाव जोंना अबा बबेबा बबेबा फरायसालिया दायो गोमानो हमबाय आरो माने। आरो बा गंसे फरायसालि जानो थाखाय जोंना स्टुडेन्टनि गोनांथि जायो नालाय गैयाबाथ' स्कुला बोरै थांना थानागौ जोंना।
औ नोंगौ।
बे मोनसे बे मोनसेया सोलिबाय दं आरो दा। औ।
दा होमबा नोंथां गोबां रोखोम‌ सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनो। जाय आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो सासे सुबुङा बहाबा थांनाय एबा बबे बबेबा जायगायाव थांनो हाया जेरै जों नुनो मोनो माखासे जायगायाव थांनो थांनांगौब्ला जों इंराजि एबा सोलोंथायाइनि गोनांथि जायो। जाय मोनसे जों सायन बर्डखौ फरायनानै बिनि सिनायथिखौ लानो हायो। बा मोनसे लिरनाय एबा आखरनि गेजेरजों जों बेफोरखौ फरायनानै मोन्थिनो हायो। बे जायगाया मा एबा बे मा होनो जायगायाव मा दं। एबा जों नाथाय जों सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा बहाबा आगान थाङोब्लाबो आखाम सुरनो हाया एबा ससे लामाखौनो मा होनो दावगानो हाया। जायनि जाहोनाव बेफोर सोलोंथाइ गैयिनि
गोबां जेंना गोबां जें नाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो माने लेखा माने बिजाब रोङा
जुदि जों मोनसे देहा फाहामसालि एबा हस्पिटालाव थांब्लाबो मोनसे सोलोंथाइनि गोबां माबा नांगौ जायो जेरै जों मोनसे मा होनो फारिलाइ एबा मुलिफोर बायनो एबा बेफोरखौ बायनो थिनब्ला जों फरायनो रोङै माखासे सुबुंफोरखौ बिदिनो सिं सिं मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै जों मादायनि मददखौ लानांगौ गोनां जायो। नाथाय जों माखासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्रा बिदिनो मा होनो मददखौ लायाबो मालाय लायालासिनो गाव गावनो थांनानै एबा गाव गावनो फरायनानै बेफोरखौ लायनो हायो। जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा सोलोंथाइखौ लानानै दावगालांनो हमगासिनो दं दा गुबुननि मदद लाया गाव गावनो बेटार मबाइल बाहायनानै रां आरजिनो एबा रां खामायनो मा होनो रां खामायनायनि लामायाव आगान सुरगासिनो दं नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंबो जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बेया जिउआव खाना जाना दं। जाय सुबुङा गोबां सोलों थाय दं बेयो जिउआव गोबां लामाफोर गेवना दं आरो नोंथां।
औ औ।
नाथाय जोंनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा दासिमबो बुजिनो हाया बिगियानारि आदबफोरखौ जेरै जों गोदो गोदायनि सुबुं नुनो बांसिन खोमसि फोथायनाय एबा नंखाय बुस्थुफोर साननायखौ नोंथां नाथाय जोंनि सोलोंथाइखौ लायोब्ला गोबां सुबुङानो मोनथियो खोमसि फोथायनाय गैया एबा बिगियाना बिगियाना बुङो बिदिनो मोनसे खोमसि फोथायनाया मोनसे नंखाय होननानै। नाथाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बुंनो हायो गो खोमसि फोथायहैयो एबा दासान्दि औ उम। बेफोरबायदिखौ सान्नायानो जोंनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिहोयो जाय जोंनि बिगियाना बेफोरखौ फोथायनो हाया आरो जाय नाथाय जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला एबा सोलोंथाइ दंब्लाबो मोनसे सोलोंथाइखौ जों मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन जाय सोलोंथाइखौ जों गाज्रि लामायाव बाहायोब्ला जों गाज्रियैनो थांबाय थागोन ना जोङो सोलोंथायाइखौ मोजां लानोब्ला मोजाङै जों सोलोंथाइ लानांगोन जाय जों सोलोंथाइखौ गाज्रि लायोब्ला जोङो मोनसे सोलोंथाइ लाब्लाबो मोनसे खहासो जागोन आरो नोंथां सोलोंथाइया जों मोननै थायो जेरै जों गाज्रि आरो मोजां गाज्रियाव जोबोर गोरलैयैनो थांनो हायो नाथाय जों मोजाङाव गोब्राब जायो थांनो।
औ माने गाज्रिनि गोजोननाया माने फरायै नङा आरो माने दान्दिजोर दसेनि थाखाय गोजोननाय आरो माने अब्ला नों थां नोंथां सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोन बाय लोगोसे जोंहा टाइमाबबो जाबाय नोंथां।
अ
उननि समफ्राव मोजां रायज्लायफिननोसै नोंथां हबा दे।
औ नोंथां ओम दे।